हेल' नोंथां औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां
अ-अ खोनादों नोंथां
औ जेनेबा जोंनिया नोंथाङा ओरैनो दंब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननासो फन खालाम दोंमोन आरोना नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
औ जेनेबा जोंनिया दा बैसागु बैसागुनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोना।
औ नोंथां हागोन नोंथां।
औ
दा जोंनाथ' बैसागो होनबाथ' जोङो गोदोनिफ्रायनो जोंनाओ फालिबोनाय बे मोनसे बर' हारियाव फालिजानाय बे मोनसे फोरबो आरो नोंथां। दा जों बेयो खौ गोदोनिफ्रायनो जोंनाथ' बे बैसागोखौ जोङो जोङो सेसो से माहा नङब्ला से दानसिम जोङो फालियोमोन आरो नोंथां। नाथाय आथिखालाव जोंना समाबो जोबोर गोनांथि जाबायना नोंथां। थां बेनिखायनो जों बेखौ स्नि सानल' जोङो फालिनायखौ नुयो आरो नोंथां दा जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंना थ' बैसागो। जानायनि सिगां जोंना सैथो सैथो दानाव जोंनाओ बेनि जोंना लास्ट सैथो दाननि जोंना जोबनायाव जोंनाओ मोसौ थुखैनायखौ जोङो गिबियावनो फालिग्रोयो आरो नोंथां दा जों बेखौ फालिनो थाखायो थ जोंना गोबां बेसादनि जोंना गोनांथि जायो नोंथांजों जेरै जोंना जोबोर बेसादनि गोनांथि जायोहोनब्लाथ' जोंना बायदिसिना जोंनाओ जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो मोखौ थुखैनो थाखाय जोंनो गोबां बायदिसिना बेसादा
मोसौ थुखैनाय औ नंगौ।
औ बेनि उनाव जोंना बादि बादि बे जेरैओ जोंना लाव फान्थाव नङाब्ला जोंनो बैओ खाद्रि बायदिसिना जोंनो मोखनानि थारा नङाब्ला जोङो। हाइजें बायदिसिनाखौ नांगौ आरो नोंथां।
औ।
बेनि उनाव जोङो बैखौ लाखांनानै जोङो बेनिनो जोङो फुङाव जेब्ला उथियो उथिब्ला जोङो बैखो
मावनांगौ।
माला हिसाबै जोङो हानानै जोङो बेखौ मोसौखौ जेब्ला जोङो गलिनि गलिनियो ओमफ्राय जोंना गलिनिफ्राय जोङो बेखौ लाना फायो आरो नोंथां। लाना फायनानै जों बेखौनो दैमा नङाब्ला जोङो फख्रि नङाब्ला हाखर बायदिसिनायाव जोङो थुखैयो आरो नोंथां। थुखैखांनानै जों बेखौओ थुखैखांनानै जों बेखौ जोंनि बानायना दोननाय जोंनि बेसोखौ सारो आरो नोंथां सारखांनानै जों बेखौ बुङो। जोंना गोदोनिफ्रायनोथ' बुंनाय जोङो जेरै लाव जा फान्थाव जा होननाय दोङो बेखौ जोङो। बुंनांगौ आरो नोंथां बुंखांनानै जों बेबायदियैनो जोंनि मोसौ थुखैनायखौ जोङो बेफोरबायदिनो फालिनाय जायो बेनि उनावथ' जोंनाबो बै मोसौ थुखैखांनानै जोंना न'खरनिनो हांगार जेरै साराय खान्थनि हांगारफोरखौ मोसौनो फथा होनाय जायो आरो नोंथां। फथा होखांनानै जों बेखौ जोङो ओ लांदां दुब्लि फोथार नङाब्ला जोङो बायदि जोङो जायगा लांङो दाङाव जोङो हगारना हैयो आरो नोंथां। अब्ला जोङो जेब्ला जोंना मोखौ लायनो सम जायो अब्ला जोङो बैखौ। जोङो बेसोरनो जोङो गोदान फागा नङाब्ला दिरुंखौ जोङो।
लाना फैनानै जोङो। बेबायदियैनो जोङो बिसोरनो गोदान फागाखौ जोङो जेब्ला मोसौखौ न'सिम लाना फायनो सम जायो अब्ला जों बिसोरनो गोदान फागा नङाब्ला दिरुं खौ जों होनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोंना बै मोसौ थुखैखांनायनि जोंना नैथि सानखालिथ जोंना मानसिनि दिन नोंथां बेनि उनाव जोङो बै सानखालि जोङो जोंनि ओ बर' हारिनिनो जेरै गाननाय जोमनाय बायदिसिना जोंना जानाय लोंनायफोरखौ जोङो बै मानसिनि सानखालि जोंना गाननाय जायो आरो जानाय जायो नोंथां जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंना बर' हारिनि गाननाय होनब्लाथ' जोंना आइजोफोरा जेरै गाम आइजोफोरा जोंनि दख'ना दख'ना फालि बायदिसि बायदि जोंना गाननाय जायो आरो नोंथां जेरै हौवासाफोरखौ जोङो होनोब्ला जोंना आर'नाइ गस्ला गामसा बायदिसिना जोंना आर'नाइ बायदिसिना लायो आरो नोंथां बेफोर बायदिनो जोंना बै सानखालिबो जोङो गेदेरा उन्दैखौ बोर सास्रियो आरो उदया ओ उन्दैयाबो बोर लानायखौ नुयो आरो नोंथां बेफोर बायदिनो जोङो गामिनि जेरै ओ गोदोर गोलाव बेफोरनिफ्राय जोङो बोरखौ लायो आरो नोंथां लाखांनानै जों बे फोर बायदियैनो जोंनि बै सानखालि जोङो मानसिनि सानखालि जोङो बेफोर बादिनो रंजायो आरो नोंथां रंजाखांनानै जोङो बेबादियैनो जोङो बेफोरखौ जोङो फालिनाय जायो आरो नोंथां बेफोरनि अनगायैबोथ' जोंना बेनि अनगायैबो जोंना नैथि थामथि सानखालि जोंना दंबावो जेरै जोङो न'खर न'खर जोङो खाम जथा सेरजा सिफुं बायदिसिना जोङो लानानै जोङो गामि गामि जोङो न'खर न'खर थांनानै जोङो उम जि इसे हरो बेखौनो जोङो लानानै जोङो मोसानाय जायो आरो नोंथां जेब्ला जोङो मोसानो थाङो अब्ला जोङो गथ' गथाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला जोङो जयै थांनानै जोङो मोसाहैयो आरो नोंथां बेफोर बादिनो जोङो बै सानखालि जोङो सेथि ओ अ थामथिनिफ्राय जोङो जागायनानै जोङो जेब्लासिम जोंना जोब नो सम जायो बेफोर बायदिनो जोङो ओ जोङो सेथि ओ थामथि ब्रैथि बेफोर बायदिनो जोङो मोसाहैबाय थायो आरो नोंथां जेब्ला जोङो जोंना जेब्ला जोङो जोबनो जोंना जोबना समाव जोङो जेब्ला जोंना बैसागुआ जोंनिया स्नि साना जोंना जेब्ला जोबनो सम जायो अब्ला जोङो ज'यैनो जोङो ओं जोङो ओंखाम बोथिसे जायो आरो नोंथां जोङो बै सान खालिनिफ्राय जोङो बैसागुखौ जोङो जोब्बाय होनना सानो नाथाय बैसागुआ जोंना से दाइनसिम थायो आरो नोंथां बेनि अनगायैबोथ' जोंना बैसागुआव जोंना जोबनायसिम जोंना मोनसे बर' हारिनि मोनसे फोरबो जायोरो नोंथां फोरबो जानायाव जोङो जोंना हाबा फुथ्लिखौथ' जोङो ओम ओम मोनसे मिथिजानाय बेयो मोनसे बर' हारिनि मोनसे फोरबो आरो नोंथां बे फोरबोखौ जोङो जोङो आबै आबौमोनखौ जोङो बरायनानै सिबिनानै जोङो बायदिसिना जोंनि बर' हारिनि दाम ग्रा देग्रा आइजेंफोर खाम जथा लानानै जोङो बरायनानै जों बेसोरखौ फालिनाय जाया नोंथां जेरै बर' हारियाव जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनाथ' गोबां बायदिसिना दंबावो जेरै जोंना बायदि बायदि फोरबो दंबावो बैसागु बोथोराथ' जोंना फांसन बायदिसिनाबो जायो आरो नोंथां जेराव जोङो उम गामिनि गथ' गथाइ सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो बाहागो लानायखौ नुयो आरो नोंथां बेफोर बायदिनो जोंनि बैसागुखौ जोङो बै ओनसोलाव बेफोर बायदि फालिनाय जायो आरो नोंथां नोंथाङाबो बैसागुनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन जेनेबा जोंनिया बैसागु होननाय लोग बैसागु होननाय लोगो लोगो जोंनिया जोंनि बर' सुबुंफोरनि थाखाय जोंनि आसामनि बर' सुबुंफोरनि थाखाय जोंना बैसागु होनोब्ला जोंनि गोदान जोंनि बर' सुबुंफोरनि गोदान बोसोर जागायनायखौ दिन्थियो आरोना बैसागु मोनफैनायनिफ्राय बैसागु मोनफैनाय समाव बैसागु सोलिब्ला जोंनिया आगोलथ' जोंनिया बैसागुखौ से से माहायाव लागै जेनेबा फोलि-फालियोमोन नाथाय दा सम-समनि आंखालाव जोंनिया स्नि सानल' फालियो बेनि उनाव जोंनिया बैसागु सम नाय लोगो लोगो जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफांफोरा गोदान बिलाइ खिलियो बेनि अनगायैबो जोंनिया आब हावाया जोबोद समायना जाखाङो आरोना मिथिंगायारि थासारिया बेनि अनगायैबो जोंनिया बैसागुआव नोंथाङा जेरै बैसागुनि खोथा मोसौ बैसागु मानसि बैसागुनि बागै जोबोर मोजाङैनो फोरोलांखाबाय बेनि उनावबो जोंनिया बैसा बगुआव जेनेबा जोंनि बैसागुआथ' ओरैनो जोंनिया मा माहासेयानो नाथाय जोंनि मोसानाय गाजा गोमजा खुंनाया जेनेबा जोंनिया स्नि सान बेनि उनावबो जोंनिया बे बैसागुनि उनाव माखासे फुजा फांसन फुजा फाथाल बिदि जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा जेरै फुजा फाथाल बुंबा जोंनिया फांसन बेवहाय जोंहा गोबां गेदेर गेदेर रोजाबखावरि रोजाबगिरि मोसा साखावरि बिदिखौ जोङो लिंहरनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नों थां औ बेनिनो जोंनिया जोङो गोबां जेन गोबां बादायलायनाय जायो जेनेबा जोंनि बेबाददि फांसनाव बैसागु एबा होमबानि फांसनाव जेरै मोसानाय बादायलायनाय रोजाबनाय बादायलायनाय बेनि अनगायैबो गोबां बादायलायनाय जाबावो बेफोराव जोंनिया गोबां जेनेबा बेवहाय रां बान्था होनाय थायो आरोना जोंनिया बे फोर फांसनफोराव जाहाथे जोंनिया बेयाव थानाय जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव जेनेबा आदा बाजैमोनाबो जोंनिया सा मोननानै जेनेबा मोसानायाव मोसानाय मुसुरनायाव जोंनियाव बाहागो लाफैयो बाहागो ला जेनेबा गासिबो लैहोर लैहोर फैनानै जोबोद मोजाङै रंजाफैयो बैसा सागुनि जोंनिया बैसागु जागायजेननाय नामाव जेनेबा गोबां रंजायो नालाय औ बेवहायबो जोंनिया दं जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया बैसागुआव जोंनिया गोबां न'खरानो जोंनि जेनेबा जों मोसानो थांब्ला जोंनो जौ सेरेब जौ सेरेब दिहुननानै होयो बेवहाय जोङो जौ सेरेब दिहुनना होननाय जेनेबा बेफोरखौ लोंनानैबो जोंहा मोसागिरि मोसाखावरिफोरा गोबां रंजायो जेरै जोंनिया बर'नि दामग्रा देग्राजोंनो मोसायो नालाय दानिया जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंबा सोरबा सोरबि जोंनिया बेनि अनगायैबो गोबां जेरै दामग्रा देग्रा जोंनिया बक्स बेफोरजोंबो मोसानायखौ नुनो मोन्दों हायोब्ला जों बेफोरखौ बेफोरजों मोसानो नाङा मानो होनब्ला जोंनिया बर'फोरनि दामग्रा देग्रा दं जेरै खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना बेफोरखौजोंनो जोङो रंजानांगौ बेफोरजों रंजायोब्ला जोंनिया मोजां जायो आरोना मानो होनना बुङोब्ला जोंनिया बेफोर जोंनि बर' फोरनि मोनसे दामग्रा देग्रा आरो ना गोदोनिफ्रायनो जों बेफोरखौ फालिबाय थानाय मोनसे मोजां बेफोरजोंनो जों दामनानै देनानै बेसोरजोंनाव रंजानांगौ बैसागु बोथोराव बेनि अनगायैबो जों बाहेरा दामग्राफोरखौ बाहायनो नाङा जेनबा जोंनिया फांसन फोराव बुंनो थाङोब्ला जोंनाथ' बेफोरनि अनगायैबो बेलेगखौ बाहायखायो नालाय बेफोराव बेलेग जेनेबा जों बैसागु मोसानो थांब्ला जेनेबा खाम सिफुं सेरजा जथादोनो मोसानांगौ जेनेबा जों बक्स बेफोरखौ लानानै थांनो नाङा आरोना
नंगौ नोंथां नंगौ
बिदिनो आरोना
नंगौ
बिदिनो जोङो जों बिदिनो जों रंजालायनांगौ सबबो बैसागु बोथोर होनब्लाथ' जोंनि गोदान बोसोरानो नालाय। गासैबो जोंनिया गासैबो गामिफोरनि मानसिफोरा जोंनिया बर'फोरनिया गोबां बेनि अनगायैबो जोंनिया बैसागोआव जों गोबां जानाय लोंनाय जायो मोजां गोग्गोमैनो जेरै अमा बेदर गोबां बेनि अनगायैबो गोबां जेनेबा आलासि जानो थांनो सोरबा सोरबि बैसागुआव गोदान बोसोरनि बेनि अनगायैबो बेनि अनगायैबो जोंनिया बैसागु होनोब्लानो जोंनिया गोबां मोनसे बर' सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गो गोबां गोदो रंजाथाव फोरबो आरोना। बेनो आरोना जोंनिया गोबां बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो बुंब्लाबो जोंनिया नङा होननानै नङा मानो होनबा जों बर' सुबुंफोरनि मोन से बेयो जोबोद गाजा गोमजायै खुंनाय फोरबो बे खौ जोङो जाय जोंनि बर' सुबुंफोरा जोंनिया गोबां गोसो गोजोनै खुंबोयो नङा होमबा नोंथां जोंनिया जेनेबा नोंथाङाबो जोंनिया जोबोद मोजाङैनो फोरमायबोबाय जेनेबा नोंथांनिफ्रायबो आङो गोबां रोंगौथि मोनबाय जेनेबा जोंनिया दा समाबो थौबाय। दोनथ'नोसै नामा नोंथां दे।
गोजोन्थों नोंथां।